औ
औ खोनादों नों
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर'फोर नोंथांखौ अनेक गुबै जाहोनानो जाबाय बर'फ्रा बोरैहाय न'खर फोसाबो आरो न'खर गंसे जानांगौबा बोरैहाय जोङो खालामनांगौ बिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ सम होनो हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ जों न'खर न'खर गंसे होननानै बुङोब्ला जोङो ओ फंसे फोजोबदोनो जों बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां? जेरै न'खर गंसे जानांगौब्ला जोंनि ओ बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसि बिसाय आरो गथ' गथ' गथाय बाहाय बाहागि गासैखौबो लानानैसो मोनसे न'खर जायो नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो जों न'खर मोनसे जानांगौबा जोङो फारफ्रोमबोबो बिथिंआव जोङो न'खरनि मानसिफोरा गासिबो मिलायनांगोन नङा होमब्ला जोङो जोङो बिमा बिफाखौ बिमा बिफा होननानै साननो हानांगोन गावनि बि बिदाखौ नोङो बिदा होननानै साननो हानांगोन बिदिनो जोङो गावनि उन्दै फंबाय बिनानावखौ गावगायनि असे फंबाय बिनानाव होननानै नोङो साननो हानांगोन नङा होमबा? आरो जोङो न'खर गंसेखौ फोजौनोबा जोङो गासैनिबो जोङो मदद नांगौ जागोन नङा होमबा? गाव हारसिङै मोनसे न'खरखौ नोङो फोजौनो हाया आरो गाव हारसिङै न'खर गंसेखौ फोसाबनो हाया मानो मानो होननानै बुङोब जोंहा सा फ्रोमबोबो ओ हेफाजाब होलायनांगोन नङा होमबा औ अब्ला आं जोङो नोंथांनियाव आं बेखौ सोंनो सान्दों जेनेबा न'खर गंसे जानांगौब्ला जोङो बिमा बिफा बिब' बिनानाव जोङो बोरैहाय जोङो खालामनांगोन अब्ला बोरैहाय जोङो थाब्ला जोङो न'खर गंसेखौ फोजौनो हायो नोंथाङा एसे एसे फोरमायना होनो हागोना आंनो
औ ओ नोंथाङा आं बिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन खि जोङो न'खर गंसे जानो थाखाय जोङो जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोङो बयजोंबो गोरोबज्लायनानै अनज् अनज्लायनानै थानांगौ होननानै आं सानो आरो। अनलायना जोङो मानसि जाबाय नालाय मानसि जानायनि गेजेरजों जोङो माब्लाबा समाव गोरोन्थिखौ जोङो मावफ्लांखायो आरो थिग बिदिनो जे खामानिखौ आङो मावगोन बिखौ आंनि बिब'आ बा आंनि बि बिदाया मोजां मोनाबो जानो हागौ बिफोरखौ सुद्रायनायावहाय गाज्रि मोनालासे बिथांमोननि सुद्रायनायखौ बिथांमोननि फोरोंनायखौ आङो लानांगोन बिदिन नो मानिज्लायनायनि गेजेरजों जोङो न'खर गंसे ओ जोङो दालांनो बा गोरोबज्लाय लांना गोरोब लायनायनि गेजेरजों जोङो न'खर गंसेखौ फोजौनो हागोन होननानै आं सा सानो आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनो गोाबां ओ बिदाया बिफंखौ नायनो हाया बिब' बिनानाव जों मिज्लाय मिलायज्लायनो हाया बेफोरखौ बायदिखौ जोङो बांसिन सिन नुनो मोनो आरोखि आरो ओ बिफाजों फिसालाज्लों फिसालाजों नायज्लायनो हाया ओ गोरोबज्लायनो हाया बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो। नाथाय आङो सानोखि बेफोरो गासै बो जोंहा ओ जोंनि थाखाय खहासो खालामो जोंनि न'खर गं गंसेखौ जों सिफायोसो आरो जोंनि सोमोन्दोफोरासो बायलाङो आङो बेफोरखौसो सानो आरोखि नाथाय बिनि बदलै जोङो ओ जो जों गावबा गाव जोंनि न'खरफोरखौ नायोब्ला जोङो गावनि बिदा फंबायजों मि मिलायनानै थायोबा जों जोंहा गोरोन्थि खालामनायफोरखौ निमाहा होज्लायोब्ला जोंनि न'खरा जौगालांगोन। आरो जोंनि सोमोन्दोफोरा बायलांनायफोरा ओ आरोबाव ओ जोंहा स्ट्रं जालांगोन गोरा जालांगोन जोंनि सोमोन्दोफोरा जोंनि न'खरफोरा दावगाालां गोन होननानै आं सानो आरोखि नोंथाङाबो बिनि बागै नोंथाङाबो फोरमाय जाबावगोन।
औ औ नोंगौ जोङो गंसे न'खर जानांगोबा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय ओ आथिखालाव जोङो गोबां रांखान थिनि ओ माने नांगोआ बारा जाबाय नङा होमबा मान मानसिनि माल बुसथु नांगोआ बारा जाबाय बिफोर मोनफा मोनफा खामना लानायसो नङा होमबा मानसिया बेफोरखौ खामना लानायसो दिनै मानसिफोरा गोरलैयैनो माल बुस्थुफोरखौ जिरादफोरखौ मोननो हास थायो जेरै खस्थ' खामालाखैनो मुवा जिराखौ जों मोननो हास्थायो। नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो आं सानो ओ जोंनि बिमा बिफाया नोंथाङा बुंलांबाय बिमा बि फाफोरजों जोङो नायलायनो हाया बिदाफोरजों नांलायनो हाया बि फोर आसल खारनानो जाहैबाय बियो माने खामानि मावा बिथाङा ओरैनो सा सा रां मोननो लुगैयो। जायनि थाखाय न'खर गंसेयाव रां खुंनो थाखाय ओ न'खर गंसे सालायनो थाखाय रां नांगौ जायो नङा होमबा। थिक बिदिनो ओ बिथांमोना मिलायनो हायैनि कार'नाबो जाहैबाय जोङो ओ निसा बुस्थुखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव बारा लानायखौ जोंसो बारासिन नुयो गोदोनिख्रुइ बुंनो थाङोब्ला नङा होमबा। जों गोदो जोङो बैसो जानाय बोराय गाहेला जौनि निसांगोनानै थानायखौ नुयोमोन नङा होमबा। आथिखालावथ' जोङो हाइ स्कुल लेभेलनिफ्रायनो जों सिरि सिरि जौ लोंखामानाय हाइ स्कुल फरायबानो कलेज फराय फरायबानो जौ लोंखामानायखो जों दिनै गोबां नुसोगारो आरो नङा होमबा। जायनि थाखाय जौ लोंनानै दिनै न'खर धंस' जालांदों रां रुफ फा खरसा जानायाव धंस' जालांदों बिदिनो गाव गायनि मोजां मोजां गथ' खोमानो गोनां जादों नङा होमबा बिसोरो जौ लोंनानै गारि साखावनानै गारि सालायनानै जेरै गोबां एक्सिडेन जानाय सानाय सानफ्रोमबो जों थैनायखौल' नुबाय थ यो दिनै ससियेल मिडियायाव बिफोर गासैबो निसा बुस्थु लानायनिफ्रायनो जादो आ रो गावखौ बिस जि जिउखौ दान होनानै बिसोरो बाइकफोरखौ साखावो जेरै नांगौनिकै बारा स्पिडआव स लायो बिसोरो जेरै लासै सालायब्लाबो जोङो दाबसे जायगायाव जों सहैनो हायो नङा होमबा। नाथाय बिसोरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनै बिसोरो सोरबा सासे सानैया जौ लोंनानै गारि सलायनानै दिनै गावबो थैदों मालायखौबो फुथारदों बिदिनो गोबां जोंनि ओनसोलाव जाफ्लेबाय थानायखो जों नुदों आरो बेफोरबो जोंनि न'खरखौ ओरों सिलिंखार खालामनायनि बिफोरबो मोनफा मोनफा जाहोन बेखायनो जोङो बे फोरखौ फाय फारग'नोब्ला जोङो जोंनि बिमा बिफाफोरा गारजेनफोरा अरायबो गथ'नि सायाव जोथोन लानांगोन माने उन्दै समावनो बिखौ बुजायब्लासो नोङो बेखौ ओ फोरोंनो हागोन आरो नों जुदि रानानै उनाव नों बेखौ जुदि बुजायोब्ला आबा सना होनबाबो बियो खोमा होनाय नङा आरो। बेखायनो जों उन्दै गथ' समावनो जोङो ह्साइ जायो जेनेबा नार्सारिनिफ्राय ओ प्राइमारि लेभेलाव फरायनाय समावनो नोङो गुनखौ नोङो बिमा बिफ बिफाफोरा फोरोंनांगोन आरो गथ'खौ नङा मानोना सासे गथ'आनो जोंनि न'खरनि सम्पति नङा होमब्ला। नों बोराइबा बुरैब्ला नों गथ' गथायानो नों उनाव नायगोन नों दिनै जेरै नोङो दायो बिमा बिफाखौ नों जेरै नायगोन थिग बिदिनो नोंनि फिसालायाबो नोंनि उनाव नोंनि बोरायै बा बुरिबा नोंखो खौ नायगोन नङा होमबा। बेफोरो मानसिनिनो आखु नङा होमबा नोंथां। बेफोर जोंनि बेन्दोंआव बियो जानाय बेयो मोनसे आखु बेनिफ्राय जों रावबो बारगनो हाया जोनोम हाबा थैनाय बेनिफ्राय जों रावबो मानसि हारिया बारगनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेखायनो जोङो जेनेबा नखर गंसे जानांगौबा आइजो माहारिया बांसिन बिफाव लानांगोन आरो नोंथाङा सानो ना साना जे आं बेखौ दिनै ओ बुंनो हाया माने आइजो माहारिया अरा रायबो नखर दानायावसो ए हेफाजाब होनांगोन मानोना गाव गावनि हौवाखौ हौवा होननानै सा साननो हानांगोन बिखुनजो बिहावखौ बिहाव होनना साननो हानांगोन बेयो नङा होमबा अब्लासो जोङो नखर गंसेखौ फोजौनो हागोन आरो आरो सापस आरो एक्जामपोल होनो सोरबा सोरबा सिनाय मोनै बा सोरबा सिनाय मोननाय नो नि नखराव फैगोन नङा होनबा अब्ला बै समाव नोङो बै आलासि खौ नोङो जिराय होग्रोनांगोन नङा होनबा सियाराव जिराय होनांगोन बा नोङो सुखि गंसे होनानै बेखौ जिराय होनना बुंनांगोन नों बिथांनो दै जासिनांगोन लोगोसे सा गरदसे नों जासिनांगोन नङा होमबा बिनि उनाव नोङो सोंनांगोन नोंथांनि फैनाय जाहोना मामोन आरो नोंथाङा माबाफोर खौरां लानानै फैदोंमोन नामा जोंनाव बे बेफोर रोखम बाथ्राखौ जोङो बै मानसिजों सावरायनांगोन बे बेफोरबो नस नखरनि आसार खान्थिजों बेरखाङो नङा होमबा नखर फोसौनायाव बे आखलखौबो जोंनो हिनजाव माहारिनो नांगौ बा हौवा माहारिनोबो नांगौ नङा होमबा
ओ
नखर गंसेया जों मोजाङै थागोन आरो नखरल ओनसोलाव जुदि बाय बाहागिफोरजोंनो जों गोरोबनानै थायाब्ला दा गामिनि समाजजों गोरोबनानानै थायाबा नों गामिनिफ्रायबो एरखजानाय जोंनि बर समाजाव आथिखालाव दोङो नङा होमबा जायफोरा गामिजोंनो लेनदेन गैला गामिनि बेरेखा मावबाय थायो सिखाव सिथुं बा गामिजों गामिनि इनाय अनागारि मावबाय थायो थायो बैसोर दोननाय जोंनि बर समाजाव दोङो आरो दाबो नङा होमबा नोंथां जानाङाथों जोंनि बर समाजाव बिदि जोंनि ओ ए अनागाराव आखुफोरा सोमजिनाङाथों जों बेखौ खावलायो अब्ला नोंथांनियाव सोंनो सानदों आङो बोरैहाय जोङो नखर फेदेरनायाव हिनजावा हौवाखौ हेफाजाब मदद होनाया गाहाम नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सायाव
औ ओ बिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन कि ओ जोंनि नखर फोजौनायावहाय जों जोंनि हौवाफोरजों लोगोसे जोंनि हिनजावफोराबो गोबां बिदिनो ओ मावनांगौ गोनां गोबां बिदिनो खामानि दङ होननानै आं सानो आरोखि मानोना न बांसिन नख नखरनि खामानिफोरखौनो जोंनि हिनजाव माहारिया मावो नङा होनबा औ ओ हौवा माहारिया बाहेरनि खामानिफोरखौ मावो ओ बांसिन बांसिनानो बिदि ननि खामानिफोरखौहाय ओ हिनजाव माहारिया मावो आरो बिनिखाय गावनि नखरखौ फोजौनो थाखाय ओ जोंनि हिनजाव माहारियानो जोंनि नखरनि खामानिफोरखौ मावजोबनांगौ आरो बिनिफ्राय गावनि ओ गावनि हौवाखौ बा गावनि नखरनि सुबुंफोरखौ माहारिफोरखौ ओम
गाव ओ बे नखरनि खामानि मावनायाव नखर फोजौलां नायावहाय हेफाजाब खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो न सानो आरो मानोना जोंनि नखरखौ फोजौलांनायावबो गोबां बिदि थाखा फैसानि ओ नांगौ जायो बि बेफोरखौ दिहुननायाव जोंनि हौवा माहारिया ओ बेफोरनि बेफोर खामानिफोरखौ जोंनि हौवा माहारिया मावो आरो स' बिनिखायनो बिथांमोनखौ मावनायावबो जोंनि हिनजाव माहारिया जोंनि न'खरफोरखौ ओ दैदेनलांनांगौ आरो ओ जोंनि हौवा माहारिफोरजों हेफाजाब खालामज्लायनांगौ आरो न'खर दैदेनलांनायाव हेफाजाब खालामनांगौ आं बिदि होननानै सानो आरो नोंथाङा मा होननानै सानो?
औ नंगौ सासे हिनजावनो न'रनि माइनाव लोक ओ बेनो सना लोखि नङा होमबा जाय जो हिनजाव माहारियनो न'ख रनि माइनाव होननानै फोथायो। बेखायनो हिनजाव माहारिया हौवाखौ अराय स सिबिनो हानांगोन आरो न'खरखौ फेहेरनोबा हौवाखौ हौवा हिनजावखौ हिनजाव होननानै बिसोर मानिनानै लानो हानांगोन। अब्लासो बिसोरो ओ जोंनि न'खर दानायाव मोजां हेफाजाब होनो हागोन आरो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौ बेखौनो आं फोजोबथ'नोसै नामा?
औ हामबायसै नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय।